औ‌ नोंथां हेलौ नोंथां
हेलौ
फ्रि ना नोंथांआ
हेल'
नोंथाङा फ्रि दंबा
औ औ द नोंथां फ्रिैनो दं
होमबा आं माने नोंथांनि सायाव मोनसे मोनसे मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथाङा फ्रिबा सावराय जासिगोन नामा औ माने गय फाटिनोसयाव गय फाथैनि सायाव सावरायनो नबायस जोंहा औ जोंहा जाहैबाय माने गय फाथै होनबाथ' जोंहा दा बयनिबो न' न' थायो नङा होमबा
औ
खोनादोंना नोंथां नेटनिया एसे प्रब्लेम जादों नामा नोंथांना
नेटनो एसे प्रब्लेम होबाय थायो जोंनिखि खोनादों नों
आं होनदों औ औ खोनादों खोनादों नोंथां
खोनादों नोंथा औ
औ आं होनदोंमोन मा माने
बुं दे बुं बुंलाय
होनबाथ' जों द जोंना गुबुन गुबुन बिबाबावबो सोलियो गय होनबा जेरै हाबा मोनसे हाबा मोनसेयावबो जोंहा गय फाथै नङाबा जाया ओमफ्राय होनबा बेथिं जोंहा कास फर्म' मोनसे जाबाबो जाया गय नङाबा
फुजा
औ जिखुनु फोरबो जाबानो जों न माने गय फाथैखौ नांगौ जायो आरो ना
औ गय फाथै गैयाबानो सोलिया बायदि आरोना बर'नि फोरबोआव
औ औ नंगौ मोनसे मान बावनो थांबाबो जोंहा गय फाथोखौ नांगौ जायो
औ
खौनो होनदों ओमफ्राय बेफोरबायदिबा
मा होन्दों नोंथाङा आंनि आवाजा खोनायदना नोंथांनिसिम आंनि आवाजखौ खोनददों आ नोंथाङा औ माने गय फाथै गैयाबाथ' जेनेबा जोंना बर' फोरबोफोरा आबुं जाखायाना फुजा फोरबोबाबो हाबा खेराइबाबो गय फाथैखौलाय नांखागौ जायोना जोंनो
आलासिफोर फैबाबो गोदान आलासिफोर होबाबो जों गय फाथैजों मान होग्रोनांगौ नालाय गय फाथैखौ जों बुहुत खामानियावनो बाहायनाय जायो आरो
खोनाबाय औ बुं
खोनाखै हेल'
औ खोनादों नोंथां बुंदो
औ आं होनदों माने गय फाथै गैयाबाथ' जोंना बर'नि गासिबो फोरबो फोरानो माबा जायाना आबुं जाया
नंगौ
न'खराव आलासि दुमसि फैबाबो फुजा फोरबो जाबाबो जोंनाथ' गय फााथेर नांखाथारो जायो नालाय जोंना आरो बर' गामियावथ' आरो बारि बागान गय फाथैनि थाखाय ना गासिनावबो
औ
खोनादों
खोनादों नोंथां खोनादों
हेल'
ओमफ्राय नोंथां आङो आं सोंनायदोंमोन मा नोंथांनाव माने नोंथांमोननि जा गय फाथै होनोबा जेनेबा माबायदि गायनाय थाङो गय फाथैखौ सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन सावरायजागोन जों माने गयखौ गय गायनायनि बागैनो नोंथां
औ नोंथां औ
जोंथ' न'आवनो न'आवथ' जोङो बैसागो खाथियाव गय गायो न'आव नआवनो माने गासै गै गय जेब्ला जोंनियाव बारियाव ओ गय गोमोननि सिजोन जायोना जोङो गयखौ मा होनो फबग्रा लानानै जावैग्रोनाय जायो आरो गय फिथाइखौ गय गोमोनखौ ओमफाय जावायग्रोना लानानै उनावहाय जोङो फुलि फिसा फिसा जायोना बेखौ आरो खनसे जावाइ माबा गायना लाबाय ओमफ्राय उनाव आरो ओ नेक्स्ट माबायाव मा होनो फैगोन
औ
दिनाव बेखौनो जोङो गायस्लायफिनांगौ जायो आरोना गय गायबाथाय ओम ओमफाय आरो
नंगौ
आरो फाथैआबो जोंनाव बारियावनो थाखायो नालाय जों फाथै जेब्ला जोंना अखा हायो अखाबाजो जों फाथैफोरखौ गायनो हायो आरो नङाबाथाय दै
औ
अखा हाबासो फाथैफोरखौ गायनो हायो नङाबा रानजोबो ना फाथैयाबो
नोंगौ
बिदि जायो आरो फाथै गायनायाबो जों न'फोररावनो गायोना
ओमफ्राय नोंथांलाहानि न'आवथ' दङना गय फाथै बिदिनो
औ जाहानियाव गयबो दङ फाथैबो दङ
गय फाथै दंजोबो आरो जोंनियाव
औ जोंहाबो माने बेफोरबायदिनो आरोना गयखौ माने गायनानै गयावनो जोंहा माने फाथैखौ होखायोलै
अ गयखौ माने फाथैखौ होखानांगौ आरो नङाबा गय फाथैया मानलानो जायगा मोना जायोना
औ औ
गयाव बांसिन मोजां जायो आरो फाथै गायबाथाय
मोजां जायो औ माने बे हारसिंनो माम बायलांनाय जाय गयहाबो जाया मोनसेयावनो मोनखाबाय फाथोययावबो जाया मोनसेयावनो मोनखाबाय बेफोरबायदि बानाय
औ मोनसेयावनो जेनेबा मा होनो गय फाथै थाखानाय जाहैबाय आरो नोंथां लाहाबो दङना गय फाथै न'आवनो
दङ नोंथां जोंहाबो माने गयआ बेफोरबायदिनो आरोना इमान बेफोरबायदि गैया आरो बांद्राय बुरजा गैया एसे जानो थाखाय जेनेबा माबा मोनसे फुजा खर्मफोर जाबा बाहायनो थाखाय खिनादों आरो
उम
ओमफ्राय जोंहा माने गयखौ जा जागायनानै गयखौ जागायनानै एसे गायस्लायनाय टाइमाव जों माने बे गयनि खाथि खाथिआवनो माबा ओइ गायना होयो आरो ना थालिथ दंफां गायना होयो आरोना थालिद दंफां गायनाबा माने जिब मोनो ना
साया मोनोना
औ साया मोनबाय आमफ्राय आरो जिबबो मोनबाय बेआव माने गय बिफांआ एसे थाब देरखाङो आरोना
बांद्राय गय बिफांखौ रानसाव साव जायगायाव गायबाबो गोरान जायगायाव गायबाबो थैनो नागिरो माने गय बिफांआ गायजाया औ आरो बांद्राय देरनानैबो गय बिफांखौ गायजाया आरो एसे मिदियाम एसे फिसानिफाय एसे देरबाथाय बिदिआव गायजा जायो आरो औ
खिन्थु आमफ्राय माने बेआवनो ओमफ्राय थालिद दंफांखौबो गायना थाबाय बेनि उनावहाय आमफ्राय बे फाथैखौबो ओम फाथैखौबो आमफ्राय बेआवनो गायना होखाबाय बे बिथिं माने जोंहा थालिआ थालिद दंफांआ माने मोनसे जोंहा फिथाइ जन्थुबा जोंनि बे फलखौ बेखौ मोननो जानायावलागै थालिर दंफांखौ दोननोसै आरो ना आमफ्राय बे थालिद दंफां माने
औ
फलखौ फिथाइखौ मोनखांग'बाथ' आमफ्राय बे थालिदाथ' आरो फिथाइ थाहैनो नागिरलाना बेखौ दानफायखाना होनाय जाबाय बे गयाबो देरग'हांबाय आमफ्राय बिथिं थालिथ दंफांखौबो दानफायबाय बेफोरबादि जायो आरोना जोंनिजा माने नोंथांमोनि जायबो बेफोरबादिनोबा
औ जोंनिखैबो बिदिनो आमफ्राय नोंथांमोनहा गयखौ मा रोखोमै जायो जेनोबा मा माबायदि खालामनानै जायो
जोंनिआथ' बेफोरबादि होनबा गयखौ माने जोंहा गयखौथ' गोथाङैबो दानिक जानाय थाङो बिनि उनावहाय आमफ्राय जोंहा बस्था मोनसे लाबाय जेनोबा बस्था मोनसेआव गयखौ हाननानै उम
औ
आधा आधा बस्थु खिनाखौ माने दैयाव सोमनानै दोनो दैयाव सोमनानै दोननानै जानानै गाम नाङोबो बेनि उनाव मोनसे आधार गय फबना दोननायबो दङ आधाखौ फ'बना दोनबाय
औ
आमफ्राय आरो मोनसे गोथां मोनथाम रोखोमनि जायो जोंना बुंनो थाङोबा बे आरो फोराननोबो बेखौ गय गोथांखौ दाननानै फोरानना दोननानै औ औ औ सुपारि बानाय नाबो जाजाबाय
जों औ जोंनि
नोंथांमोननिजोबो बेफोरबादि नो ना एसे आलादा
औ जोंनिखि एसे आलदा जायो मानो होनबा जोङो गयखो मा होनो इखौ बाल्थिं थायोना बाल्थिंआव जोङो गयखौ सोमनानै दोनो आरो दैयाव आमफ्राय बेखौबो जोङो जेनोबा बा गोबाव जोंथ' जेनोबा गयनि सिजोन थांबाथ' जोङो गयखौ गोथां गय गोमोन गोमोनखौथ' जों मोनजा नालाय बे सोमना दोननायखौनो जों जायो आरो औ इनि फ्राय मा होनो गय गो गोमोन जेब्ला जायोना गय गोमोन गयखो एसे रानदबनानै जोङो माला सुनानै जों आलायना दोनो आरो गथा गथायैनो आमफ्राय बिदिबाथाय एम्फौ जाया गया औ गयखौ गथा गथा माने रायदोंजों औवानि रायदोंजों थुनानै जोङो माला बानायनानै दोनो आरो बिदिबा गोबाव सम जाजायो एम्फौबो सुवा आरो गया हाय
औ
ओमफ्राय मोनसे रोखोमा जाहैबाय दानखावनानै फिसा फिसा ओरैनो हा ओ हाजिरनानै फिसा फिसा ओरै गुन्दै खालामनानै जोङो बयामाव सोनानैबो दोनो आरो गयखौ होबोनाय बिदिबाबो जेनेबा खावलायनांला ओरैनो हायनानै जानो हासिगोन आरो गयखौ बिदि खालामनानै दोनो जोङो
माने गय गोथां मोनै टाइमावलागै सोलिलाङो आरो ना जोंनि जाथ' बेफोरबायदि माने ओरैनो गुन्दैखौ दानफ्लायद्रायनाय मोनाखै आङो माने जोंहानि न' साइदफोरसो खालामो नामा जोंहा माने न'आव ओरै जाया आरो ना जोंहानि न'आवथ' ओरै माने गय गोथांखौ दानखावनानै माने मोननै बा मोनथाम था बानायनानै एसे फोरानना दोनो आरो बेफोरबायदि
उम जोंनिया माने सोरबा सोरबा बायदि सोरबा बायदि मानसि फैयोना जोंनियावबो जेनेबा गाहेला बोराय बुरै मानसि फैना हाथायफोरा अरनो हाया नालाय आलासि फैबाथाय बेबायदि फिसा फिसाखौ जोङो होयो आरो फाथैजों खावलायनांला होमबानिया खस्थ' जाला खावनोबो बिदि अनेकथा रोखोमै गय बो दोनो औ जाग्रायाबो माने जान फिसा फिसखौ जानो मोजां मोनोना आरो बोराय बुरिया बारा हाथाइबो थाया नालाय
नंगौ नंगौ
बिदि खालामनानै होयो आरो जों आलासि फैफोर फैबाथाय
औ
ओमफ्राय
औ
फाथैखौथ' गोमोन गोथां जायो नालाय बयबो ना फाथैयाथ' गोमोनखौबो जाजाबाय गोथाङाबो जाजाबाय फाथैया आरो गोबाव समबो दोनजाया नालाय
दोनजाया औ ओमफ्राय नोंथाङा बेफोरबायदि माबे मा रोखोमनि गयखौ जानानै एसे गाहाम नाङो
खोनायाखै नोंथां
आं होन्दों नोंथाङा माने माबे रोखोमनि गयखौ जानानै गाहाम नाङो होन्दों नोंथां
आङो
औ
आंथ' बे दैयाव सोमनानै दोन्नायखौसो गोथाव मोनो बांसिन दैयाव सोमनानै दोनोना जोङो बेखौ बांसिन औ बेखौ जानानै मोजांसिन मोनो आरो गोरानखौ आरो एसे अरनो खस्थ' मोनो ना गोरान जायो नालाय
नाथाय गोराना जानाय जानायावनो उनाव जोबनिसै टाइमावसो एसे गोथाव मोनखाङो आरोना गयखौ
औ उनावहाय गोथाव मोनसि नो आरो थाब जोबा गोराना ओमफ्राय सोमनाय आरो जाबानो जोब्बाय बिदि जेरै जों गोथांखौ जायो गोमोनखौ जायो बिदि जायो आरो सोमनाया ओमफ्राय आरो गोरानखो जाबाथाय जेनेबा खुगायावनो एसे गोबाव सम थानाय थानाय जायो आरो खुगा
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना औ
औ
जोंहा समाबो जाबाय दे नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथांजों गयनि बागै रायलायनानै गाहाम नांबाय आरो ना सावरायनानै
औ गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथांनिसिम रायलायनानै
गोजोन्थों बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै मालाबा लोगो मोनगोन उनाव औ
औ दे जागोन दे नोंथां